हेलौ
औ खोनादोंना आं
औ खोनादों ।
हेलौ नों औ औ खुलुमबाय नोंथां आङो नों नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ खोनादोंना नों नोंथां औ आं नोंथां औ आं नोंथां नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों गामि ओनसोलाव लामा बानायब्ला मा मा जोंङा मुलाम्फा जायो बिनि बागै एसे सावरायनो सानदों । नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां हागोन दे नोंथाङा अब्ला एसे संथाबै बुंग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां जेनेबा जोंनिया हान्थाामेलाफोरा जौगायोब्ला माबायदि गोहोम गोग्लैयो जोंनि ओनसोलफोराव गामिफोराव माबायदि जौगायो हान्था मेला मोजांब्ला जोंनिया माबायदि जौगायो नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोना नोंथां